हेल' औ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
खोनादों खोनादों।
औ नोंथाङा फ्रि दंथ'यो नामा दायो? दसे ओ नोंथांजों दसे सावरायनो थाखाय फन खालामनाय जादोंमोन आं।
औ जागोन दे सावरायजागोन।
औ अब्ला नोंथां जोङो माने जोंनि जिहेथु बर'नि ओंख्रि मोनसेनि सायाव मोनसे नाम मख'नानै
औ हायो हायो नोंथां सावरायजायो जोबोद मोजां।
औ औ जिहेथु जोंनि बर'नि दा जोङो माने जिअ'टेकबो मोनखांबाय बा जोंना बर' हारिनि मुंदांखा मोनसे ओंख्रिनि नाम लानानैहाय जिहेथु जोंनि अनला ओंख्रि
औ
दा बे अनला ओंख्रिखौहाय माने जों जे बोरै सङो आंथ' बेखौ मिथिखायो नालाय माने आं मिथिनो लुबैदों जे माने नोंथांमोननिथिं जे बोरै बोरै सं नाय जायो बोरै बोरै जानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
हागोन दे नोंथाङा हागोन
औ औ
बिदिबा आं फोरमायनायसै
औ औ औ नोंथां।
नैबे अनला ओंख्रि जे माने जोंहा जि आइ टिक मोननो हाबाय। दा जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि ओ जिहेथु बियो माने जानोबो गोथाव जोबोदनो ओमफ्राय आरोबाव फारसेथिं नायोब्ला जोंहा दोरोङारि ओंख्रि आरो बे मोनसे माने जोंनि गोग्गाथावबो मानो होननानै बुङोबा ओ नैबे हाथासुनि हाबा हाथासुनि हाबायावथ' नोङो नैबे अनला बेखौ संनानै जाहोनायखौ जोङो नुनो मोनो। दा बे बे हिसाबै माने बहुद माने ओंख्रिनि बिथोरावहाय दोरोङारिब्लाबो आरो जि आइ थेग मोनदोंब्ला बियो जोंनि थाखाय मोनसे स्पिसिल बा माने जर'खा माने जायगा लानानै दं आरो अ अनलाया गुबुननि रुजुनायाव। दा बेखौ जोंनिथिं बोरै बानायो आं बेखौ फोरमायनोसै गिबियावनो जोङो अनला संनो थाखाय जोंनो अन गुन्दैखौ नांग्रोगौ जायो। दा अन गुन्दैखौ जोङो जिहेथु माने न'निनो माइरं बेखौहाय गिबियावनो ओ जोङो माने दैयाव सोमग्रोनानै लानाय जायो नांगौसे जखानि माइरंखौ। आरो जों गोथावसिनै जानो एसे मोदोम होनो थाखाय मालाबा जोसा माइरंखौबो एसे होफादेरनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। मोदोमनो थाखाय ओमफ्राय बेखौ सोमस्र'नानै नांगौसे जखा फानि जाखांबा माने बेखौ बोखांस्र'नानै दैखौ सर' होनोनाय जायो। बेनि उनाव बेखौ जोंनिथिंजाय उवाल होनना बुङो उवालावहाय ओ देनानै लाबाय देनानै बे माइरंखौ खायफाया थफसेयावबो देयो। बेबायदिनो मोजाङै देनानै बेखौहाय गुन्दै खालामनाय जायो आरो माइरंखौ दाना गुन्दै खालामखांनायनि उनाव बेनो अन जाहैबाय जोंहा। दा अना रेडि जा खांबा बा थियारि जाखांब्ला जोङो माने अनलाखौ माजों जागोन, बेखौ जोङो माने ओ गिबियावनो साननानै लाग्रोखानाय जायो जुदि दाउजों जागोनबा दाउजों, अमा गोरान फोरजों जागोनबा अमा गोरानजों बा नाजों जागोन बा नाजों आरो अनलाखौथ' जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो जोङो। ओ नैबे बासिखा बिबारजों जानो हायो सेवालि बिबारजों जानो हायो मुलाजों जानो हायो आलुजों जानो हायो बेबायदिनो गोबां अनलाया गासिबो जाजायो होनजाफ्रामो आरो बुंनो थाङोब्ला, औ। दा आङो जिहेथु ओ आं गोथाव मोननायखौनो खोन्थानोसै जिहेथु अनलाखौ दाउजों जानो बिराद गोथाव जायो। नैबे दाउ एसे देरफुनलाफोरजों ओंखायनो जिहेथु जोंना दहाय आं खोन्थाखानाय बादियै अन गुन्दैया देखांनायनि उनाव माइरंखौ देग्लिनानै अन गुन्दै खालामखांनायनि उनाव जोङो दाउखौ मोजाङै माने संख्रि बानलु हालदै पियास होनानै मा मा नांगौ रोखोमनि माने मस्लाफोरखौ होनानै दाउखौ मोजाङै एवथामग्रोनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय ओ जोङो अनलाखौ मोननै राहायै संनो हायो मोनसेया जाहैबाय जोंहा दैखौ ग्लब ग्लब फुदुंनानै बेयावहाय अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि फ्रि होनानैर उरबाय थानानै जोङो अनलाखौ संनो हायो आरो खायफा खायफा फाया अन गुन्दैखौ गुसु दैजोंनो बा सिगाङावनो दैजोंनो जिहेथु मोनसे जायगायाव गलायनानै लाग्रोनानै स' ल'खबनानैबो संनो हायो जिखुनु मोननै राहायै संबाय संनायनि उनावहाय बेवहाय एसे खारैफोरबो होबाय होनानै बेबायदिनो जोङो उन उ उरबाय थानानै उरबाय थानानै एवफ्रामनाय बै दाउ दाउखौहाय बेयाव होसननाय जायो आरो जब्ब' होसनबाय आरो बेनि उनावहाय बेखौ मोजाङै गोदौ होबाय। गोदौहोनानै जिहेथु खारैथ' होखाबायानो एसे। नांगौसे जखानि ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोंहा आं गोथाव मोनो हिसाबै माने ओ मोननोसै समाव बै हाइजें गोरलैनि बिलाइ बा गंगार दुन्दिया बेफोरखौ मोनसे मोन समाव जुदि जोङो अनलायाव होसनोब्ला बा होयोब्ला अनला ओंख्रिया मोदोम फबलायथारो आरो। बेबायदि जोंनियावहाय अनलाखौ बेबायदि संनानै जायो आरो बेबायदिनो आं दहाय खोनथानाय बायदि मोननै राहायै जेरैखि खिजाया जायजोंखि जाया मानो मुलायानो हग आलुआनो हग बा गुबुन गुबुन बासिखा बिबार सेवालि बिबारानो हक बेबायदिनो जोंनिथिं अनलाखौ बानायनानै जानाय जायो आरो नोंथां
औ औ औ
नोंथांमोननिथिंजाय ओ आंथ जोंनिखौ खोन्थाबाय जिहेथु आरो नोंथांमोननिथिंजाय माने माबायदि जायो आंबो बेखौ एसे मिनथिनो लुबैयो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ होमबा नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथाङा माने जिहेथु नोंथांमोनसे माबायदि जायो बेखौ माने मोजाङै माने गुवारै फोरमायना होबाय नोंथाङा
औ।
जिहेथु अनला ओंख्रि जिहेथु बोरै सङो नोंथाङानो खोन्थाखाबाय नङा होमबा नोंथाङानो फोरमाय जोबखाबाय बे बिनिनि सायाव एसे माने बेलेग बुंनोसै आङो संनायाथ नोंथांमोनथिंजाय जेरै सङो जोंनिथिंजायबो माने बेबायदिनो सङो आरो अनला ओंख्रि बुङो अब्ला माने खालि जोंनि थाखाय बा जोंनि गामियारि मानसिनि थाखाय गोदोनि समनिफ्राय लानानैहाय माने जि थु बेयो जोंनि थाखाय माने मोनसे ओंख्रिल नङा सानो थाङोब्ला आरो जिहेथु बै सम मावहाय जोंना जेब्लानोखि जोंना माने दानि बायदि
उम
जि बायनानै मोननाय जिथु मैगं थाइगंफोर गोदोनि समावहाय बारा मोनबाङै टाइमावहाय माने बे बे ओंख्रियानो माने बहुत हेल्प होबोनाय नङा होमबा जोंना गोदोनि समनिफ्राय माने बेफोरो ओंख्रिफोर खौ सङोब्ला जोंना फैसा थाखानिबो बारा खरसा जाया
औ नोंगौ
माने बुहुद खम खरसायावनो माने एफोर ओंख्रिफोरखौ जों जानो हायो आरो संनानैहाय आरो जिहेथु गोथावबो आरो बहुद बायदिसिना बुस्थु माने बुहुत बायदिसिना मैगंफोरजों जों होफानानै जायो माखासे फिथाइफोरजोंबो जों संनानै जायो जेरै जोंङो थाइगिर फिथाइजोंबो जोङो अनला ओंख्रिखो जों संनानै जायो जेरै जोङो मेवाइ जिहेथु औवानि जिहेथु औवा खिलिजेननाय गोरलै बेजोंबो जोङो संनानै जायो मेवाइ जोङो मेवाइ गोथांजोंबो जोङो संनानै जायो आरो लोगोसे जोङो मेवाइ जोङो मेवाइखौ हानानैहाय भयामाव जोङो गोखै जे बाननानै दोनो बेवहाय गोखै बेजोंबो माने जोङो बेखौ संनानै जायो आरो नोंथाङा बुं बाय दहाय जेरै बारसिखा बिबारजों जायो बेथ बुहुद मुंदांखा जोंनि माने गामियारि ओनसोलावहाय
औ औ
ओनसोलावहाय जोङो बारसिखा बिबारजों संनाय ओंख्रिखौ जिहेथु जों गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा जायो बेखौ माने नोगोराव थाग्रा बा टाउनाव थाग्रा मानसिफ्रा माने एसे खम मोनजानो थाङो आरो ओरैनोथ' अनला ओंख्रि बुङोब्ला अनला ओंख्रि बुङोब्ला माने मोनजायो सोहोरनि मानसिफ्राबो मोनजायो माने जिहेथु दा जोंनि मुंदांखा एसे गिदिर गिदिर हटेलफ्रावहाय जोंनि अनला ओंख्रिफ्रा माने हटेलाव मोननो थाङो जेरै जोंना बाजै हटेल आइ हटेल बर'नि गिदिर गिदिर हटेलफ्रावहाय जोङो माने गोसो जायोब्लानो जानो हायो खिन्थु बे बारसिखा बिबारजों संनायखौहाय माने मोनजानाया एसे थान जायो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
मानोना बारसिखा बिबारखौ जोङो हेलफ्राव हटेलफ्राव बारा संनाय बारसिखा बिबारजों संनायखौ जों हटेल बारा मोनबांनो थांनो नागिरा बा जोंना दङ आरो सेवालि बिबारफोरजोंबो जों जायो
नंगौ
सेवालि बिबाराबो माने मोननो थांनो नागिरा जिहेथु जोंना हरावनो बारो हरावनो सिरियो
औ औ
बिबारा हय
उम
सेवालि बिबारखौनो होनोमोनना बिखौ जिहेथु जोंना सानावनो औ औ माने हरावनो बारो हरावनो सिरियो औ बेफोरखौथ' जों हटेलाव मोनजानो थाङा नङा होमबा जों गामियारियावसो मोजानानो थाङो बेफोरखौहाय
औ
जेहेतु माने अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो बोरै बानायो माखौ बानायो बोरै बोरै मा मा होनानै सङो नोंथाङानो मोजाङै फोरमायलांखाबाय
औ
औ नोंथांसिम माने मोजाङै फोरमायना होनायनि थाखाय साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथांसिम
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ औ होनबा नोंथां जोङो जोंना टाइमआो जाबाय जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामाा नोंथां
दे जागोन दे नोंथां उनाव रायज्लायफिनसै बिदिबा दे